औ।
खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ मा मा खालामगासिनो?
ओरैनो दंमोन जिरायनानै। नोंहालाय?
अ इसे नोंनिखौ खोनाया खोनाया जा
हो
हेल'
औ खोनादों
निखौ खोनायासैलै
दाबो खोनायाखै?
मोरैबा थाबथा थुबथा।
ए र'
हेल'
औ
खोनाबाय?
खोनाबाय एबार।
हेल'
औ खोनाबाय।
मो-मोजाङै खोनाबाय दा?
उम उम खोनाबाय।
हेल'
खोनायाखै आंनिखौ खोनायाखै नामा?
औ खोनाबाय।
उम ओमफ्राय थ' औ मा मानि मा थपिकनि सायाव रायजलायनो नागिरामोन?
ओ जों बै इडुकेसननि बारै
अ
औ दा माथो फरायगासिनो दंमोनलाय नोंथाङा?
आं दा बिटेक फरायगासिनो कम्पिउटार साइन्सआव।
ए ओं
नोंहालाय?
आं डिग्रि लागासिनो।
अ मायाव लादों?
नो साइन्सआव लादों।
अ। मा साबजेक्टआव लादों?
आं स्टेटिस्टिक्सआव लादों।
आदसा थिगानो दं बिदिब्ला।
औ जोबसिगौमोन नाथाय निउ इडुकेसन पलिसिया फर इयार्स खालामबाय नालाय डिग्रिखौ
औ।
इनि थाखायनो दाबो जोबाखै डिग्रिया
आ आजिखालि लेखा फरायनाया बिराद गोनांथार जाबाय जेन'बा जोंनाथ गोदो जोंनि माबाया गामि ओनसोलाव थानायफ्रा लेखाफोरखौ बारा फरायनाय जायामोन ना एकदम गोदोसोनानै थानाय बेफोरबादि फरायनांगौ ना मा नांगौ बेफोरनि जेबो एवेरनेस गैयामोन आरो। दा समजों लोगोसे बेफोर एवारनेसफ्रा जाबोबाय आरो। जेनेबा हमनानै लायदो गोदोथ' मबाइलबो गैयामोनना गोदोनि जुगाव ओमफ्राय दा जेरैबायदि दा जोंनि जुगावहाय दा बेफोर गासिबो फैजोब्बाय नालाय ओमफ्राय फरायनायाव बयबो गोसो होबाय आरोना-
औ आद दानियाथ' एसे एनै फरायबाय- यबाबो मोनला नालाय बुरजा फरायथारनांगौ।
बुरजा फरायनांगौ आरो बिराद कम्पिटिसनहाय-
औ।
ओमफ्राय डिग्रि जोबखांनानै माथो खालामनो सानदों नोंहालाय-
डिग्रि जोबनानै आं कर्स लानो सानदों।
अ मानिबा कर्स लागोन नामा?
आं बिदिनो ओरै डेटा साइन्स- दियावहाय फकास खालामनो सान्दों डिग्रि जोब्बाथाय।
आदसा।
अनलाइन कचिंबो एभेलेबेलखा ओंखायनो बेखौनो खालामनो सानबाय।
ओम। ओरै सिभिल सारभिसनि बारै सानाखै नामा बेफोराव थांनो?
सिभिल सारभिसखौबो होनायनो सानदों। नायनोसै दाथ' जेबो होनथ'नो हाला। नोंहालाय-
आजिखालि बेफोरखौबो ट्राय खालामनांगौ मानो होनब्ला जेनेबा बेफोरावबो माने थाङोब्ला मोजां आरो। मोनफ्रोमबो माबानिफ्राय जायगानिफ्राय थाङोब्ला जोंनि लकेलेटि इरियानिफ्राय एरियानिफ्राय थाङोब्ला बेफोरबो मोजां आरो। बेफोराव फरायनो थांब्लाबो
बर'फोरनि गेजेरावबो एसे जाबायानो।
उम।
नाथाय खम आरो। औ
आंथ' दा कम्पिउटार साइन्स लानानै आंनाथ' बिदिनो माने एप डेभलपमेन्ट बायदिसिनायाव गोसो दं आरो एकदम।
औ - औ।
आंहाबो मोनसे बिदिनो आंनाथ' दासो फार्स्ट इयार नालाय बिटेकनिक दा बेफोरावहाय माबाहैनो एप डेभलपमेन्टावहाय बांसिन गोसो आरो
औ मोजाङानो बेबो
औ।
औ आरो मेेल्ला थाबावगोन ना आरोबाव।
ओम।
बेल' नङा
दाथ' टेक्न'ल'जि जाजोब्बायना ए आइ
औ औ।
दा जायफोर एआइ बिल खालामो। बेफोरो बेफोरावहाय बांसिन स्कप जागोन जेनेबा जाय डेभलप माने समजों लोगोसे गावबा गाव स्किल्सखौ डेभ्लप खालामलांफाबाय थायो माने जोंथ बे ओरैनो जे जायखनाखि कलेज बायदिसिनाफ्राव फरायनानै जे मोननाय सोलोंथाइ बेफोरो बेफोरजोंल' जाया मानि जोंङो एक्सट्रा बेबादिनो आलादा जाय खामानियाव होयो बेफोर स्किल्सफोरखौबो सोंफानांगौ आरो फरायनायजों लोगोसे नङाबा दानि जुगाव जाला एकदम सोलोंथाइखौल' लानानै ओरै दस्रा साइदावबो नोंङो स्किल्सफोरखौ आपग्रेड खालामलांफाबाय थानांगौ आरो।
ओ औ
दा नोंथाङा मा सानो बे बेनि बेलायावलाय
आंनाबो साननाया बिदिनो मोनसे बुस्थुआवल' फकास खालामबा बेबा उनाव जाहैगोन ना जाहैया जेबो थिग गैया नालाय ओंखायनो गासिखौबो ट्राइ खालामजोबनांगौ साइडआव एसे एसे
होम दा आजिखालि मेनानो स्किल्स आरोना बे
औ
इडुकेसननि बेलायावहाय जेनबा नों जायखिजाया फरमेल डिग्रि नों प्रफेसनेल डिग्रिजोंल' जाया एखदम नों एक्सट्रा खामानि रोंथारग्रोनांगोन आरो नों
औ
साप'स नोंङो नरमेल' पास जानानै थाबाय ओमफ्राय नोंनाव मार्कसाबो बुरजा दं आरो मार्कसजोंल' नों जाया जेनेबा नों मोनसे प्रजेक्टसफोर माबाफोरखौनो जुदि मावनो रोङाब्लाथाय जाया आरो बेबायदि माने
दा प्रजेक्ट खालामबाबोथ' गावनि अन प्रजेक्ट खामनाया खस्थ'आनो
उफाय गैया बेफोरखौ जोङो सोलोंनांगोन आरो
औ सोलोंनानै बिदिनो सोलोंनायावबो एसे सम थांसिगोन
औ सोलोंनायाथ' बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे सो बारायलांबाय थायो नालाय दे बाय दे एकदम ग्रथ जालांबाय थायो आरोना जेसेबांनाखि जोंना ओरै साननाया डेभलप जागोन एसेबांनाखि जोंनि स्किल्स गासिबो दावर-दावगालाङो आरो
उम ओ होमबा माथो खालाम बावनो फरायनांसिगोन
औ फरायनायाव गोसो होनांगौ जाहैबाय नङाबाथ' नों जेन'बा नोङो जुदि सोलोंथाइ इडुकेसनाव गैयाब्लाथाय नों संसाराव बे संसाराव थांनानै थानाया नोंहा मोनसे मेगन नुबाबो मेगन नुयैबादि जानानै थागोन आरो जेरैबायदि नोङो ओ जाय बुस्थुखौ सासे लेखा गोरोङा मावनो हायो बेखौ नों लेखा रोङाबा बेखौ मावनो हानाय नङा आरो जेनेबा नों माबा मोनसे ओ ओ हमना लादो नों एप डेभेलपमेन्ट बा ए आइ बिल खालामनाय बा जायफोर देसखौ सालायो जेरै सिभिल सारभिसेस बेफोराव बेफोरखौ जों नांगौ आरोना जेब्ला जा खि जोंनि ओ कान्ट्रिया डेभलप जानांगौ अब्लानोखि जोङो बेफोर गासैखौबो नांजोबगौ आरो जेनेबा जोंनो सोलोंथाइ दिग्रि खौबो नांगौ गासैखौबो जोंनो सोलोंथाइफोरखौ एकदम गोनांथार आरोना जोंनि आ जायगायारि ओनसोलारि लकेलिटि बेफोरबादि डेभेलपमेन्टनि थाखाय कान्ट्रि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गासिबो बिसोरखौ नांथारगौ आरो माने सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो
औ नोंहाबो ट्राइ खालामनायदो बिदिब्ला
औ ट्राइ ट्राइआथ खालामनांगोन दा मुगायानो बिदि थिनबायब्ला जों गोदोनि बायदिथ ओरैनो जानाय लोंनायजोंल थांनानै थानो हाला नालाय आजिखालि सोलोंथाइखौबो नांगौ। सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा समाजाव मेगन खाना बेबादि जायो नालाय बेखायनो जों सोलोंनांगौ आरो जेनेबा जों जा जाबादि रोंनानै मिथिबाय बेबादिनो सापस गामि ओनसोलाव थानाय जायफोर मिथिया बेफोरनिफ्राय बिसोरनोबो एसे एवेरनेस होनानै होनांगौ आरो जेनबा जाहाते बिसोरबो
उम उम बिदिब्ला समखौबो बारा वेस्ट खालामजाला दाबायदियावहाय। सम मोननायावनो फरायनानै लाखानांगौ।
हो? हेल'।
हेलौ खोनादों?
औ। औ औ खोनादों।
अ।
आं, खोनादों दा?
औ खोनाबाय।
औ। बेखौनो होन्दोंमोन समखौबो बारा वेस्ट खालामजाला, दा फरायनाय समावनो फरायखायाबा उनावहाय रिग्रेटबो जानो हागौ। औ। समाबो नै थालखौनो मोनला।
उम।
उम।
बेनो जाहैबाय आरो। अब्ला थाथ'दो मालाबा रायलायफिननोसै बेफोरनि बारै।
औ औ औ। औ दे औ।